नोंथां खोनादों औ खोनादों ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो आरो बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय होनोबा जोङो बेहाय ओ जोंनि ओंख्रिफोर थाबाय दोरोङारि आरो हाग्रानि मैगंफोरखौ जों माब्रै मा मा खालामनानै बानायनानै जायो। मा मा ओंख्रि जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ जोंनि लोंनाय जाय जों जौ लोङो जों जोंनि माइब्रा बिदैखौनो होनबा जोसानि जौखौनो होनबा मा थानि जौखौनो होन बा जौ गोरानखौनो होन बेफोरो माबोरै माबोरै ओ जोङो बेखौ संनाय जायो मादि पद्धतयै जों संनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनायसै आरोना मानोना जोंहा जोंनि जोंनि दोरोङारि जौ लोंनायफ्राबो जोंहा ओ जि आइ टेक मोनखानाय जग्राफिकेल इन्डिकेसन होनना बुङो जायखौ बेखौ औ बेनि थाखाय जों बेखौ एसे सावरायलांनोसै आरोना दे बिदिबा नोंथाङा जागायदो
औ नोंथां जोंनि जानाय लोंनाय होनोब्ला थ' जोंना ओ बर'फोरना बा बर' हारियाव माने गोबां रोखोमनि गावनि आंगो माने जोंखौ जायखौ जों बर'फ्राल' बा जोंनि गेज जेरावल' जानाय एबा लोंनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां रोखोम दङ जेरै जानाय लोंनाय जानाय होनोब्ला जोङो गुबैयै ओ अ नारजि नारजि ओंख्रि खौ होननांगोन लोगोसे जोङो सबाय साम' ओंख्रि ओ ओमफ्राय जोङो अनला ओंख्रि बे मोन बे मोनथाम ओंख्रिखौनो जोङो गाहाय होननानै बुंनानै लानांगोन आरो बेनिफ्राय आरो जोङो लोंनाय लोंनाय होनोब्ला जोङो जौ जेरै माइब्रानि जौ बिदै ओ माथानि जौ बिदै लोगोसे जोङो जौ गोरान एबा सेरेफ जायखौ होनो बे मोनथामखौनो जोङो बुंनांगोन लोंग्रानि लोंग्रा मुवानि
नोंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो जोङो ओ बैफोर ओं ओ जानायनि बेलायाव बै ओंख्रि खौ माबायदि संनानै जायो होनोब्ला जोङो गुब ओ गाहायै जोङो नारजि ओंख्रिखौ माबायदि संनानै जायो होनब्ला जोङो गिबियै नारजिखौ जोङो मोननो थाखायबो जोङो माखासे ओ खामानि मावनांगौ जायो जेरै जोङो हालेवनानै फाथो फोग्रोनांगौ जायो। बे फाथोखौ फोखांनायनि फोखांनायनि उनावसो जोङो
ओ बेनिफ्राय ओ लावनाय बिजौ बा बिलाइ जानायनिफ्रायसो जोङो बिखौ खानानै फोराननानै लानायनि उनावसो बियो नारजि जायो थिग बेबायदिनो जोङो बे नारजिखौ संनो थाखाय ओ गिबियावनो जोङो सोमनानै लाग्रोनाया मो ओ लाग्रोनांगौ आरो जाहाथे गुरै जायो बियो माने रुनाय समाव जाहाथे थाबनो रुयो बिनि थाखाय जों सोमनानै लाग्रोयो सोमनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ खारै एसे होनानै जोङो रुनानै रुयो उनावहाय रुनानै उनाव जों बेदर बा अमा बेदर बा अमा बिबुफोरजों जों सङोब्ला बैफोर बेदर बा बिबु खौ जोङो नांगौ बायदियै बायदिसिना संख्रि, बानलु, मस्ला होनानै मोजाङै एवनानो लाग्रोनांगौ जायो आरो बेबायदि ओ दि एवना लाखांनायनि उनावसो जोङो ओम उनावहाय बै रुनानै लानाय नारजिखौ जोङो बे बेदर एवनायाव होसनो आरो होसननानै जोङो गोदौब्ला बेयो मोजाङै गोदौब्लाथाय बे जानो थाखाय थियारि जाबाय आरो अब्लानिया जोङो बेखौ जानानै जोबोद गोथाव मोनो जोङो बयबो बर'फोरा माने नारजि ओ नारजि अमा बा नारजि अमा बिबौ होनबाथाय माने खुगायाव बा सालायाव खुदैग्रद जायो आरोना जों बिदि बुंनांगोन जों बर' हारिनि गासैबो सुबुंफ्रानो माने ओ गोथाव थावब्रनाय मोनो थे बेबायदिनो आरो जोङो मोनसे दंबावो सबाय ओंख्रि जोङो बेयावबो जोङो खारै खारैया जोंना बेफोर बर'नि गाहाय ओंख्रि बुंबाथाय जोंना खारैखौ नांथारगौ आरो खारैखौ नागारनानै माने बर'नि गुबै ओंख्रि जानो हाया थिग बेबायदिनो जोङो सबायखौ ओ गोबां समाव जोङो गथाबो लाबोयो बा बबे गथा सबायखौ जोङो एवस्रोना लानानै हुखावो आरो ना हुखावो एबा दिंखौआव दिं- दिंखियाव एसे साव ओ सौनानै एसे ओ गेग्रेबहैयो बा बेखौ सिं खावो एबा जों बिनि बिगुरखौ गहोनो थाखाय बेबायदि खालामो उनाव बेबायदिनो जोङो दसे सोमनानै दोनोब्ला एसे रुयो बा सोरबाया रु सोमालासेनो दाइरेकबो रुनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो सोमना दोननायनि उनाव। रुयोब्ला बेखौ बोखांनानै बेयावबो जोङो खारै एसे होनानै रुयो आरो रुनानै गुरै खालामनानै लाग्रोयो बेबायदिनो जोङो दाउ बेदरजों सङोब्ला जों बांसिनथ' ओ दाउजोंनो जायो जों मोजां मोनो दाउजोंनो जानो बे दाउ बेदरखौ नांगौ बायदि बायदिसिना मस्ला मस्लि बानलु संख्रि होनानै जोङो एवखांनायनि उनाव बैयाव बै रुनानै लानाय सबायखौ जोङो लुनानै होनानै गोदौ होब्लानो उनाव ओमफ्राय बोखांनाय बोखांनायनि एसे सिगाङाव जोङो गंगार दुन्दियाखौ बेयाव होस'नोब्ला माने बांसिन मोदोमफ्रु गोथाव जायो आरो। बेबायदिनो जोङो बे सबाय ओंख्रिखौ जोङो संनानै जायो ओमफ्राय साम'जों जायोब्लाबो जों बेबायदिनो साम'खौ जोङो मोजाङै सायनानै सुनानै बा एवग्रोनानै लानांगौ जायो बेबायदिनो ओमफ्राय बै रुनानै लानाय सबायखौ जोङो बे साम'आव ओ ग होना लुना होनानै जोङो गोदौ होब्लानो बियो जानो थाखाय थियारि जाबाय बेखौ आरो बेबायदिनो जोङो संनानै जायो ओमफ्राय आरो अनला ओंख्रि ए अनला ओंख्रिखौ होनोब्लाथ' जोङो माने अन गुन्दैखौ नांखागोन अन गुन्दैजों जोंसो अनला ओंख्रिया जायो। माने अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां ओ बायदिसिना रोखोमनि मुवाखौ जों होफानानै संनानै जायो जेरै ओ खार' खान्दाय बिबार सिब्रु बिबार औवा मेवाइ ओमफ्राय ओ बासिखा बिबार ओ सेवालि बिबार। बिनि उनाव गाम्बारि बिबार सनारि बिबार बेफोरखौबो जोङो होफानानै आरो सजना बिबार बेफोर माने माखासे बिबार ओ जाथोनि जोङो मुवाखौ बे अनला ओंख्रियाव होसननानै जोङो जायो आरो बेबायदिनो गोथाव मोनो। संनानै जायो औ। अ आदसा नोंथाङाबो एसे बेनि बागै फोरमायगोन नामा?
औ। बा जों माने ओंख्रिखौथ' जों ओ बे नोंथाङा मख'खाबाय गासैखौबो। नारजि अमा बा सबायजों साम' बा सबायजों बेदर दाउ बेदर अमा बेदर आरो अनलाखौबो नोंथाङा माजों माजों जायो मख'खाबाय। गासैखौबो दायो आं बिदिबा जोंनि दोरोङारि जौ लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे नोंथांनावहा फोरमायनोसै जेरै जों जौखौ संनो थाखाय जोंनो गुबैहैनो नांगौ जायो जोंनो माइरं। आरो बिनि उनाव जोंनो मोनसे जिनिस नांगौ बेनो जाबाय जों बेखौ मुलि होननानै बुङो आरोना मुलि बायदियै बाहायो। बेनो जाबाय एमाव बे एमावखौ बानायनाय समावबो जोङो ओ बेखौ ओ माइरं गुन्दैजों माने माइरंखौ आरो माइरंखौ सिगाङावहा मोजाङै सोमना लायो सुस्राना लायो। आरो बेहाय जोङो बायदिसिना रोखोमनि मिथिंगायाव मोननाय बिलाइफोर जेरै ओ एमाव बिलाइ। आरो औ बेफोरबादि बिलाइखौ होयो आरोना बेजों देफा फे देफायो आरो। माने एमाव बिलाइयाबो गोरलै बिलाइआ जानांगोन आरोना नोंथां सा फाहैयो बेखौ ओ बिलाइफोरखौ मोजां सुस्रानानै आ बेफोरखौ माइरंजों लोगोसे देफायो आरो। खिजों नङाबा उवाल गाहेनाव बेबायदि देनानै बेखौ उनावहाय लदा लदा लादु लादु सायो आरोना सानानै गुल गुल लादु खामा बिदिनो ओमफ्राय बे उनावहा बेखौ सान्दुङाव फोरानो गोरा जानो थाखाय। बिदिनो साननैसो सान्दुंङाव फोरानबाय थानाय जायो आरो जेब्ला बियो मोजाङै रानो मोजांहै बियो जुदिया जेथिया लादु जायो अब्लानिया बेखौ जिखुनु हासुंफोराव औवानि हासुंखौनो होन बा खबाइफोरावहा मोजाङै खाथेनानै दोनना होयो आरो जाहाथे बेयाव बार हाबा जाथों बार हाबबाथ' बेनि माबाया जारा खमिलांगोन नालाय
नंगौ
बेखायनो आरो बेबायदि सोना जोङो ओमफ्राय जेब्ला जों जौ संनायनि सम फैयो अब्लानाया जों जौखौ माइरंखौ जों मोजाङै ओंखाम संनाय बायदिनो मा दै होनानै जों एखे आरोना ओंखाम संनायजों बेबादि सङो संखांनायनि उनाव जेब्ला ओंखामा मोनो अब्लाना जों बेखौ थालिर बिलाइ बा जिखुनु बिलाइ आरो गुवार बिलाइयावहा जों बेखौ मोजाङै फोरानो आरो गुवार खालामनानै आथिखालावथ' जों प्लास्टिकफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना गोदो नाथायथ' प्लास्टिक गैयामोन समावहा जों बे थालिर बिलाइफोरजोंनो बेखौ फोरानोमोन आरो बेसे बनानै ओमफ्राय फोराननानै जेब्ला बियो गुसु जायो गुसु जालायनायावहा जोङो बे एमाव लादुखौ जोङो मोजाङै साफ्रेनानै बेहाय मिक्स खालामनानै बा लगायनानै होयोमोन होयो आरोना। ओमफ्राय उनावहा बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनानै ओंखामखौ जोङो बे एमाव लादुजों मिक्स खालामनायनि उनावहाय जों बेखौ खाथबना दोनो आरो बार हाबनो हायै बायदिहै ओमफ्राय बिनि उनाव साननै दोननो हायो बा हरथाम हरब्रै दोननायनि उनाव बेयावथ' बारा हाबनो मोना नालाय बेखाय बिदैया ज्रोम ज्रोम बिदै ओंखारो आरोना बिनिफ्राय। बिदै जाना थायो आरो ओमफ्राय बे बिदैखौनो जोङो गिलासजों हायखाङो नङाबा बे जोंहा हायखांग्रा जिनिस दंना जेरै बे लावनि लावनि खलं बेखौ गारनानै बे बिनि बिगुर बेखौ बारायनाया लावनि बेखौ जोङो गाहाय हायखांग्रा बायदि बानायो आरो खानानै ओमफ्राय बेजों हायखाङो नङाब्ला आरो खेबसेयैनो जोङो जौखौ माइरंखौ बाबा ओंखामखौ आरोना जौ ओंखाम खौ जोङो दैजों सरनानै लोङो आरो सरनायनि आगजु फ्रा बिदिनो जाहैबाय औवाजों हेबनाय थायो सरनाया ओ सानद्रि बादि आरोना एसे ओ गोबाद्राय नङा आरोना सानद्रियाथ' गोबा जायो नालाय बेयो औवाजों बिदि बानायनाय आगजुजों बेखौ सेबनाय जायो आरो। माबाखौ जौ बिदैखौ ओमफ्राय सेबनानै बिदिनो आगजुआव दोननानै ओमफ्राय गिलासाव लखबनानै लोंनाय जायो आरो आरो गोदोथ' दानि बायदि स्टिलनि गिलास बेफोरबायदि गैयामोन नालाय नाथाय गोदो औवानि हासुंफ्रावनो लोङोमोन आरोना जौ लोंनायफोरा औ बेबायदि आरोना नोंथां बेबायदिहै जों जौ बिदैखौ लोंनाय जायो आरो बेनि उनावहाय आरो जों बे जौखौनो सानसे सोमना दोननानै बा जोङो बेखौ जौगोरान मानिनाय जायो आरोना। बेफोरो गासैबो जि आइ टेक मोनदों जौ गोरान बानायनाय पद्धतयाबो ओरैबादि खि बेखौ दैयाव सोमना दोनो हरसे ओमफ्राय बेनि उनाव हरसे सोमखांनायनि उनाव बेनि उननि सानावहा फुङाव बा बेलासे जिखुनु जा समावनो आरो अब्लानो बेखौ दैयाव फुदुंबाय थायो आरो बिनि थाखो मोनथाम थाखोसो दोननो हायो आरो गोजौआवहा। जेरै गेजेरावबो दै थायो आरो बेखौ हा थो हाजों लिरथेना होयो आरो जे जाहाथे बेवहाय बार हाबनो हाया जाथों होननानै। ओमफ्राय गोजौसिनावबो दै थायो आरोना नोंथां बेबायदि आरो ओमफ्राय बे दै गुदुं जानायसिम बेयो दै गुदुंखौ गारबाय थानांगौ आरो गुदुंद्राय जाबा ओमफ्राय उनाव बेनिखायनो खफ' बायदि ओंखारबोयो आरोना जौ गोराना‌ खफ' बायदि ओंखारनाय बेखौ बथलाव सोयो बेनो आरो जौ गोरान। नोंथां जोंहा समा जाबाय बिदिबा औ दे दोनथ'बाय।
औ।